उम खोनादों नोंथां खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
नोंथां दा आंथ' ओरैनोसो दङ।
नंगौ नामा नोंथां आंबो नोंथां नै ओरैनोसो दं नोंथां।
नोंथाङा फुंबिलिनि जानाय आद्राखौ जाखांबायमोन नामा नोंथां।
जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखांखो नोंथां।
ओरैनोथ' जोंहा फुङाव ओंख्रि जाया नोंथां। बाथोन बालाजों बांसिन जानाय जायो नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोंथां।
ना गोरान बाथोनसोमोनदां।
अ नंगौ नामा नोंथां ओरैनो नों नोंथांनिया दै माइ गायनाय आबादा जोबायबो नामा नोंथां।
जोबथ'बाय नोंथां।
ओरैनो नोंथां जोंहा बिगासेल' गायो नोंथां।
अ मोजाङानो नोंथां बांद्राय खस्थ'बो जायाना नोंथां।
नोंथांमोनालाय
जोंहाबो जोबहां जोबहां जाना दं नोंथां गायजोबनो हाथ'वाखै एसे बोरै हाफोर दंबावो माने बेयाव अखा हायैनि थाखाय दै गैथ'आ नालाय बेनि थाखायनो गायनो हाथ'वाखै नोंथां।
मे नोंगौ
हेलौ ओ नोंथांनि खबरफ्रा बोरै ना
खबरफोराथ' मोजाङानो नोंथां।
अ मोजाङानो ना नोंथां बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं नोंथां।
ए
नोंथाङा जुदि दा ओरैनो दङबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानैसो फन खालामदोंमोन नोंथां।
रायलायजागोन नोंथां दे।
अ जुदि नोंथाङा ओरैनो दङबा।
उम
दा जोंहा आं आयदाखौ फोरमायसै नामा नोंथां
आयदाखौ फोरमायना होादो दे नोंथां दे।
जों बे फुंबिलिनि समाव माने गारि मथरनि सायावसो फंनैसो सावरायनो होनना फन खालामदोंमोन नोंथां।
गारि मथरनि सायाव दा नोंथां?
औ नोंथां फर फंनैसो फोरमायना होदो नामा नोंथां
ओरैनोथ' रायज्लायजागोन दे नोंथां
औ दे नोंथाङानो बिदिबा
होमबा नोंथां आंनो फोरमायना होग्रोसै होनबा नोंथां।
औ दे फोरमायना होदो नोंथां।
ओरैनोथ' जों गारि मथर होनोबा जेरै खायसे गारिया दङ जोंहा थाव सोग्रा खायसेया बेटारिनि
औ नोंगौ नोंथां
आ दाथ' जा गारि मथरनियाव रायलायोबा गोबां गारि मथर दं। गारि मथरा जोंनो बांद्राय पपुलेसन होयो। उखुन्दैफोर बांद्राय आबहावानि थाखाय बांद्राय गारि मथर बाहायनाया जों आ थाखाय मोजां नङा आरो ना।
नंगौ नोंथां।
आबहावाया जोंना बांद्राय गारि मथर बाहायनायनि थाखाय गाज्रि जाबोगासिनो दं।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि लाइमोन बैसोआव बांसिन बाइकफोर बिनायखौ जों नुनो मोनो। उन्दै उन्दै समावनो बिमा बिफानिफ्राय दाबिनानै खायसे मोनाबा रागा जोङो आरो ना खाथि खाला आथिखलाव जों बांद्राय खायसे लोङै जायै गारिफोरखौ सालायो
नंगौ नोंथां‌।
एक्सिडेन्टबो जायो गोगोमनो।
औ नंगौ नोंथां। खोनादों नोंथां
आं बेफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आस-आसलेथ' गारि मथरखौ सालायबा मोजाङै थाल लाना सालायनांगौ जाहाथे बेयाव गोबां नेमखान्थि दङ।
नंगौ नोंथां
मटर सालायनायाव जा गारि मथर सालायनो गिबि गिबियावनो दड्राइभिं नांगोरगौ।
औ नंगौ।
खोनादों दा नोंथां?
ओं नोंथां ओं खोनादों
नङाबा जाहा पुलिसफोरा हमनाय जायो ट्रेफिक पुलिसफोरा।
औ नंगौ नोंथां। हेल' नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दे बुं नोंथां खोनादों।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना हरदो बिनि उनाव नोंथाङाबो बांद्राय फोरमायनो हायाबा आं फोरमायना हरबावनोसै।
अ
रायलाय बावदो दे नोंथां।
जागोन दे बिदिबा नोंथां आंबो नोंथांसिम फंसे गारि मथरनि सोमोन्दै ना मा होनो नोंथां? हेलौ नोंथां औ दाथ' दा गारि मथर होनोबा गारि मथराथ' जोंनि गोदान मुगानिसो गारि मथर नालाय गोदायनि दिनावथ' जोंहा गारि मथर गैयामोन ना मा होनो नोंथां? गोदो गोदाय जोङो मोसौ माबा मैदेर गराइ होनो बेफोरजोंसो माल माथा लांलाय लाबोलाय एबा मानसि थांलाय फैलाय खालामनाय मोन जायनि जाहनाव जोंहा गारि मथर गैयिनि समाव गोदो गोदायनि समाव हान्था मेलानि गोबां प्रब्लेमफोर जायोमोन एबा जेंना जेंसि जायोमोन। माखासे बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जायनि जाउनाव जोंहा थाखाय माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावसो थाङो नालाय थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा जोबोद खस्थ' जायो। बेफोराव जोङो हान थिनो दा गारि मथर ओंखारनायनि जाउनाव जोंहा खम समनि गेजेरावनो बेफोरखौ जों मावफुनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा जोंहा मटराथ' गोबां रोखोमनि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? जेरै बास ओंखारबाय ट्राक ओंखारबाय टाटा सुमु गोबां रोखोमनि गारि मथर दङ' बिदिनो भि आइ पि गारि बलेर' स्करपिय' बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरो नोंथां दा जोंहा बेफोरबायदिखौ बायनानै एबा जायफोरा रां रुफा गोनां बिसोर दोनि न'खरनि सुबुंफ्रा बायनानै जोङो गोबां रां रुफा खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां मानो होनोबा जोंहा हमना ला मोनसे बास गंसे बास गंसे बायनाय लोगो जोंहा गोबां दावबायारि बिथांमोन थायोना दावबायारि बिथांमोनाथ' आथिखालनि मु थ' रावबो थाबायला एबा साइकेलजों बेरायला नङा होमबा नोंथां?
गौ नोंथां।
थां औ दा बे साइकेलजों बेरायैनि जाउनाव ओ अर ओंखारजोबनायनि जाउनाव जोंहा दावबायारि बिथांमोनहा मोजां मोनबाय। गारि भारा गारनानैबाबो जाय जे जायगायाव थांनो थांखि दं बे थांखिसिम जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा फैसा गारनाबाबो गारि गाखोनानै थांनो होमबा नोंथां दास' जोंहा गोबां गारि गारि दङ' बेफोराव जोंहा जायफोरा बायदों एबा लानो हादों बिसोरहा जोबोद इनकाम जानायखौ जों नु ना मोनदों आरो नोंथां दाथ' नै गारि मथर जोंहा टम टमाबो गोलैयो नङा होमबा नोंथां? टम टमाथ' जोबोद मोजां खोनानाय मथे नोंथां। मानो होनब्ला टम सार्ज होबानो जायो नो डिजेल पेट्रलनि जेबो गोनांथि गैया थाव सोनाङा। सालायबाय था रां खामाय नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बा गुबुन फारसेथिं गारि मथरनि बेलेग बाइक स्कुटि मटर साइकेल बेफोरखौथ' जोंहा गारि मथरनि बेलायाव गोलैयो नालाय नोंथां दा जोंनि बिथांआबो दहायसो बुंदोंमोन लाइमोनफोरा बांद्राय गारि मथर बिनानै न'खराव दावराव खालामो होननानै। खोथाया गारि मथर ओंखारनायनि जाउनाव जोंना माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ फाल्थु जाबोनो हमबाय। जायनि जाउनाव न'खराव दंनाय गैयै मिथिया न'खरनि रां थोनाय थोयैखौ मिथियालासिनो बिमा बिफाखौ दम होयै होयै बाइक ला नानै बेरायथिंबाय थानायखौ जों नुनो मोन मोन जायनि जाउनाव पिकनिक स्पट पिकनिक स्पटथ' गोबां जायगा थायो नालाय नोंथां बेफ्राव गाव बाइक मथरखौ लानानै जौ गेलोंनानै सिबखावलाबायनानै गावनि जिउखौ एबा एक्सिडेन्ट जालाबायो जिउखौ बिमा बिफाखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो एबा मेगनजोंबो नुनो मोनदों जोंङो खाथि खाला ओनसोलावबो बेफोरबायदि जाथाया गोबां जायो नोंथां गारि मथर ओंखार गोदो गोदायनि दिनावथ' बेबायदि गारि मथर जेबो गैमोन नालाय एक्सिडेन्ट होननायफोरखौनो खोनायामोन जाहैदों मानि नोंथां। बेखौ मोनसे लेखायावसो फरायनो मोनदों नोंथां। नोंथांङालाय मा बुंङो बेनि सोमोन्दै सायाव।
आं ओरैनोथ' जोंहा गारि मथरा बांद्राय बाहायनाय बांसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ आरो नोंथांङादि बुंदोंमोन दहाय मटर बांद्राय थाव सावगारनायनि जाहोनाव उखुन्दै उखुन्दै ओंखारनाय जाहोनाव जाबाय जाहा आबहावाया जोबोद गुबुं नंङा होमबा नोंथां। नोंथांङा दहाय फोरमायलांखादोंमोन आंनो बे खोथाखौ। खोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदां नोंथां नि दाथ' जोंहा हौवाया गुबुंले जाखाबायानो दा गुवाहाटि नोगोरमायावनो जोंहा थानो थाखाय मा होनो थाहैयोब्ला जों जोबोद थानो सुखुवा आरो माने गामि ओनसोल एबा टाउन ओनसोलाव जोबोद फाराग दं मानो होन टाउन ओनसोलाव बांद्राय गारि मथर खारनायनि जाउनावनो उखुन्दै गेस जानायनि जाउनाव अक्सि आंखाल जायो जायनि जाउनाव जोंहा हांलानो प्रब्लेम जायो एबा बेमार आजारफोर जानो हमो बे उखुन्दै गनायनायनिफ्राय जोंहा गोबां बेमार जायो नङा होमबा नोंथां। उखुन्दैनि मोनामनायजोंनो सोरबा सोरबा माने बायजो माने ओरैबायदि नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दाथ' नै गारि मथरनि बुङोबा मोनसे खोथायानो जाहैबाय दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोरावथ' जोंहा आबाद मावनाय थायो नालाय नोंथां। बे आबाद मावनायावथ' गोदो गोदायनि समाव जोङो मोसौ एबा मैसोजोंसो हालवनाय नुयमोन नोंथां। गारि मथर गैयि समाव दानि बे गोदान मुगायाव थ' नै नोंथां ओ जों दा गारि मथर ओंखारनानै ट्रेक्टर ओंखारनायनि जाउनाव दुब्लि एबा फोथारफ्राव जों मोसौखौ नुनो मोनला नोंथां गासिबो ट्रेक्टरजोंसो एवनानै माइ गायजोबनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेथ' बादानो होबाव ट्रेक्टराथ' गोबावानो जाबाय नोंथां दाथ' नै बोसोरनै बोसोरथाम सिगांनिफ्राय जों नुनो मोन्दों। माइ गायग्रायाबो माने मेचिन ओंखारबावबाय गारिनि माने मानसिया फोथाराव थांनानै सिगांनि बायदि माइखौनो गायनांला। एखेबारे खोथियाखौ सोना होदो मेसिनाव बेजोंनो मेसिना हारसिं गायलांबाय था बेफोरबायदि नुनो मोन्दों नोंथां आरो मारा होनायावबो गोदो गोदाय समाव मोसौजों एबा मैसोजों होयोमोन दानि दिनाव थिग बेयो आरो ट्रेक्टरजों होनाया खम जाबावबाय ट्रेटरनि अनगायैबो मोनसे गुबुन मेसिन ओंखारबावबाय माथो नोंथां। ओ ओ माइखौ माइ दांग्रिखौ गारथ'ना हरबानो जोंहा माइ फिथाइयाथ गबोखायो आरो सिगाबा एक्स्रा गलाङो बेफोरबायदि आरोना नोंथां नोंथाङाबो नुखाबाय जानांगौ बेखौ
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नुनायालाय नुदों आं नोंथां नोंथांमोना बे नेसनेल हाइवे खाथिनि पपुलेसन गारि खारग्रा खाथियाव गोलैयो नामा नोंथांमोना?
औ जोंनाबो एसे खाथियावनो गोलैयो नोंथां औ गोलैयो नोंथां।
होमबा नोंथां नोंसिनि खाथि खालाथिंथ' गोबां गारि गारिफोर खारो नोंथां।
खारो गोबां रोखोमनि गारि खारो नोंथां।
बिदिनो मा होनो सोरखौथ' सोर मा होनो सोरबा बायदिया हरनि बार'था एखथायाव जौ लोंनानै सिबखाव लाङो दावराव मेथाइ खन लाङो बेफोरबायदिनो आरो नोंथां। गारि मथर ओंखारनायनि जाउनाव जौ जुुवा लोंनायाबो बारा जाबाय। न'खरनि ओ मा होनो बिमा बिफानि खोथा मानि जाबाय माखासे मानसिफोरा सुबुंफोरा गावनि लाइफखौ बर बाय ना मा होनो नोंथां। दाथ' मागारि मथरनि सोमोन्दै रायलायगौ। औ बेनिखायनो एसियावनो दोननोसै नामा? दिनै आंहाबो एसे फोथाराव खामानि दं नोंथां। नोंथाङा आंनिसिम गारि मथरनि सायाव फंनैसो फोरमायना हरनो थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। हायोबा आं सम मोन औ नंगौ नोंथां खरसा।
होम।
गेजेराव आंनाव कल खालामफिनगोन नोंथां।
ओम नोंथां।
होमबा जागोन दे नोंथां दोनथ'नोसै दे।